हेलौ औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रि दं नोंथां।
औ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन रायलायनो हागोन ना?
औ रायलायनो हागोन्दे नोंथां।
औ। आ टपिक जाबाय ओ बर' फोरनि सिनायथि आरो। गोसारथाय
औ औ दे दे।
औ होमबा। आङो एसे फोरमायग्रोनि।
औ दे दे। फोरमायनाय।
ओ बर'फोरा आसामनि मोनसे थागिबि हारि नङा होनबा?
औ औ थागिबियारि।
सुबुं हानजा ओमफ्राय बिथिंनिफ्रायबो बिसोरो मंगलियन आरो राव, फोलेरनि बिथिंनिफ्राय तिब्बत ब्राह्मिन, औ ओमफ्राय आरो नैरोजा जिसे ओ मायथाइनि ओ भारत सोरखारनि सुबुं साननाय बायदिब्ला। भारताव गासै सा जिब्रैनिफ्राय दाइनजिनै हमानाय गु नैजिगु बर' राव रायग्रा सुबुंफोर दं होननानै ज जों मिथियो आरो बर'फोरखौ भारतनि संबिजिथआव, ओ ए थि होननानैबो सिनायथि होदों। नङा होमबा? औ आरो जोंनि बर' ओ हारिनि सुबुंफोरा गोबां जायगायाव नो गोसारनानै दं आसामनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोसारनानै दं, जेरैहाय अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मेघालय आरो सोनाब बंग' हादरसाफोरावबो लोगोसे ने पाल हादरावबो गोसारनानै दं, नङा होनबा? औ आरो अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाट बिनि उनावहाय भालुफुं, नागालेण्डनि, दिडिमापुर, मेघालयनि गोबां जायगाफोराव गोसारनानै दं। औ नोंथाङाबो एसे बर'फोरनि सिनायथिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
बर'नि सोमोन्दैथ' आगोलाव फरायबोदोंमोन ना फैयो दा एसे एसे माने बावगारबाय। थेवबो फंनैस। बुंनोसै आङो। दा। बर' हारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जारिमिनाव मोनबोनाय बायदियै।
औ।
गोदो गोदायनिफ्रायनो माने तिब्बद बोरमन फोलेरनि हारि।
औ।
मंगलियान फोलेरनि होननानै जों मिथिनाय मोनो। बेमग कलयानफोरनिनिफ्राय फैयै फैयै बे सा सानजा भारत बे आसाम बायदि जायगायावमोन बिसोरो थानायनि राहाखौ खालामदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों आरो बे बै समनिफ्रायनो माने दासिम माने बर' फोरा सा सानजा रायजोआव जिउ खुंबोनानै दङ दासिमहालागै आरो गोबां गुबुन गुबुन जायगायावबो दङ।
औ आरो ओ बेबायदिनो जोंनि ओ गोबां जेनेबा ओ महाभारत रामायण कालिकापुरान बेफोरावबो बर'फोरनि सोमोन्दै लिरनांनाय दं नङा होनबा। ओ बेयावहाय औ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ जेरैहाय किरात दानब राक्सस मुंजों जोंखौ सिनायथि होदों। बेयावहाय जों मोननो थाङो दाबो मोनो बेबायदि आरो औ
मामोन बेै हिरिमबा बयबो बर' हारिनि बर' हारिनि होननानै जों बिजाबनिफ्राय मोनबोदों।
औ नंगौ
माने बेवहायनो जों बुंनो हायोदि गोदो महााभारतनि समावनो जिहेथु बर' बर'नि सासे आइजो बिथाङा ओ फिम बायदि जोहोलावनि आइजो महरै जिहे सिनायथि मोनबोदों थिग बेबायदिनो जों बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने दङ होननानै जों दासिमबो मिथिना मोनो आरो
औ मिथिना मोनो जेरैहाय जोंनि बाइक दा नोगोराव ओ माबा ओ डिमापुराव बाय खोन्दा नोगोर दं नङा होनबा आरो तेजपुरावबो बामुनि बुहुरि बेफोराव जोङो बर'नि नेरसोनफोरखौ नुनो मोनो दाबो
औ औ
औ बेबायदिनो जोंनि बर'फोरा गोबां हाग्रा बंग्राफोराव थानानैसो मोजां मोनग्रा हारि नङा होनबा बेनिखायनो बिसोर हाग्रानि मैगं थाइगं गावनि फिसिनाय अमा बोरमा दाउ हांसो बायदि फोरखौबो बायदिनि बेदरफोरखौबो जायो। बेनिखायनो बिसोरखो औ। बेनिखायनो बिसोरखौ माने बेबायदि किरात दानब रायखस होननानै बुंलांदों खोमा।
औ बुंलांदों ओ औ औ।
आरो ओ नोंथांमोननि सिम एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथाङा आरो बर' हारिनि बागै माबाफोर।
बर हारिनि सोमोन्दैथ बुंनो गोनां गोबां दङ। दा बर हारिनि जिउ खुंनाय रखौ
फोरनि मुंफोरखौ बुंबाबो जागोन।
गोसारना थानाय मुं
औ बर'। फोरा आरो बहा बहा गोसो सारना दं बबेबा मोनसे। बेबायदि जायगाफोरनि मुंफोर बुंबाबो जाबाय
फैनाययावथ' बर'फोरा गोबां रायजोआवनो दं जेरै नेपाल हादरावबो बर' हारिफोरा थांनानै दं। बेनिफ्राय बै वेस्ट बेंगलावहायबो दङ। बर हारिफोरा। आरो। ओ गोबां बिदिनो भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन रायजोआवबो बरफोरा जिउ खुंनानै दं होननानै मिथिना मोनो आरो। जे बर'फोरजों उ गोदो गोदाय राजाबो दंमोन होननानै जों मिथिना मोनो।
औ-औ।
फैयै-फैयै बे दासिम आथिखलाव राजानि अनग्राया जोबस्रांलांबाय। औ दासिम माने बर'फोरा राजा दङमोन होननानै माने गोदो-गोदाय बिजाबफोराव मोनबोदोंमोन आरो।
औ औ जेरैहाय जों बान राजामोननि खोथाफोरखौ बुंनो हायो ना औ औ। बान राजामोननि बा बाथ्राफोरखौ जों जारिमिनाव मोनबोदों नङा होनबा? औ ओ बेबायदिनो गोबां ओ गुबुन गुबुन ओम ओम गुबुन गुबुन लिरगिरिफोराबो गोबां ओ बुंलां जारिमिनफोराव लिरलांदों। नङा होनबा? औ। जेरैहाय बिथां मुंदांखा जारिमिनगिरि सार इडुवार्ड ओ एलबार्ट ओ गाइदआबो हिस्ट्रि अफ आसामावबो लिरलांदों। बर'फोरा जे कामरुप हादरनि गिबिसिन मोन। आरो मानि थाखाय महिरंग दानब मुं मोनखो बेफोरखौ माने बियो बिथाङा बेवहाय लिरलांदों। नङा होनबा? बेबायदिनो आरो गोबां बिजाबफोर दं। जारिमिनाव। गोबां लिरलांदों। बिथां रायथाइगिरि, खन्थाइगिरि बिथांमोना थुनलाइगिरिमोना।
औ औ।
औ।
दा ओरैनो नोंथाङा बे बर' फोरा गोदो गोदाय मा बोरै रायजो जायोमोन बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन। ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावस बिनो जेन ओ गासैबो आबाद मावनायनिफ्राय हमनानै जेसां जानाय लोंनाय गासै बुस्थुफोरखौबो गान दा गान्नाय जोमनायनिफ्राय गासैखौबो माने बेसाद मुवा बेसादफोरखौ गावसोरनो सोरजिनानै लायोमोन। आरो बिसां बिथांमोनहा आबाद मावनानै जाग्रा गाहाय हारि नङा होनबा? औ आरो ओ बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रा-बंग्रा बहाबा हाजो सेर, दैमा सेरफोराव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा हारि बिथांमोना अरायबो माने बेबायदि जायगायावनो थानानै संसार खुंबोदों। आरो गोबां औवानिबो मुवा बेसादफोर बानायनानै बेफोरजों फालांगि खालामबोदों आरो औ। बेबायदिनो आबाद मावनानै मैगं थाइगं गायनानै बेफोरखौ ओ हाथाइ गलाफोराव फाननानै बेफोर ओ जेनेबा फालांगि खालामनानै रायजो जाबोनायखौ जों नुबोदों खोनाबोदों नङा होनबा?
खोनादों।
नोंथांमोननि ओ थिंनि बर' रायजोब मा माने बर' हारिनि सुबुंफोरा दायो, जेनेबा माबायदि माने जौगानो हादों बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा सिगांनिफ्राय माने दायो? दासिम औ।
माने गोदो गोदायनिफ्रायबोथ दासिम बरफोरा गोबां जौगाबोबाय।
औ।
गोदोनि बायदि माने थांना थानायनि राहा खान्थि गैलिया।
औ।
दामाने गोबां माने नेमखान्थिबो सोलायबाय थांना थानायनि राहायाबो आलादा आलादा सोलायलांबाय। माने गोदोनि जाय गोबां जौगालांबाय आरो बर' हारिफोरा। गोदो। गोदाय बांद्राय लेखा गोर रोंनि अनजिमायाबो खममोन आरो गोदो गोदाय बांद्राय बर'फोरा फरायामोन। नाथाइ आथि खालाव गोबां बर'फोरानो लेखा गोरोंबो ओंखारबाय।
औ नंगौ।
गोराबो बांबाय माने ओंक गोबां जौगाबाय आरो। बर'फोरा दासिमहालागै। रांखान्थि बेलायावबो जौगाबाय। हान्था मेलायाव बो जौगाबाय माने। थांना थानायनि राहाया गोदोनिसाय, साबसिननिफ्राय हामसिन माने जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नंगौ।
उम।
औ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया थारैनो थार। आरो जों नुबोदों। दायो उम जे जेरैबायदि जौगादों। जोंनि बर' हारिया बेफोरफोरखौ जों नुगासिनो। आरो जों आव दिनैनि जोंनि बे ओ बर'फोरनि सिनायथि आरो गोसारथाय। बे निस थाय आरायलायनायखौ। जोङो बेखिनियावनो दोननिसै नामा? समाबो जाबाय, औ- औ गोजोन्थों।